हेल हेल'
हेलौ नोंथां।
औ ना
नोंथाङा दान्दिसे सम आबाद मावनायनि सम सोमोन्दै रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला
औ हागोन नोंथाङ द। औ खोनादों नोंथां दे। ज
बिदिब्ला
औ नोंथाङा आबाद मावनायनि सायाव एसे होदो नोंथाङा
औ गोदोनि आबाद मावनाय आरो आथिखालनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै आं बेखेवनोसै
उ
बिदिब्ला बेखेवबाय गोदोनि जग गोदोनि मुगायाव आबाद मावनाया हाल खदालजों सलियोमोन। माने ह मोसौजोंनो हालौवनानै माइ गायो।
हम
बेसर फोयो फाथो फोयो।
उम
बिनिफ्राय सबाय फैयो आथिखाल आथिखालनि मुगायावथ' सोलायबोबाय दानि आथिखालनि मुगाजों जों खारफानांगौ जानानै फैबाय
उम।
बे मानो जादों होननानै बुङोबा दा बियो। लोगोसे खारफानाय होननानै आथिखालजों लोगोसे खारफानाय होननानै जों साननानै लानांगोन। आथिखालनि मावनाय दांनाया जोबोरैनो सोलायबोबाय होननानै नोंथाङाथ' मिथिखाबाय जानांगौ।
औ नोंथां
आथिखालनि आबाद मावनाया खायफा खायफा बिदिनो नांगोलजोंबो हाल एवनानै गायो। आरो खायफाया ट्रेक्टर बा पावार टिला बिदिजों गायो आरो खायफाया
ओम
मानि दानि जुगनि मा होनो मेचिन आरो गायग्रा मेचिन बा मारा होग्रा मेसिन बिदिजों आबाद
आबाद होनोबा जोङो माइनिफ्रायनो गोनांसिन खालामनानै फाथोनिफ्राय सबाय बेसर आरो जानायनि सोमोन्दैबाबो जोङो आबाद जेन'बा फादुन आलु बा मैगं थाइगं बेफोरखौ गोदोनि मुगायाव नांगोलजोंनो एवनानै आबाद खौ मावनानै जायोमोन। दानि बे सखौ आथिखाल मुगायाव ट्रेक्टर बा पावार लाार बिदिखौ बाय बाहायसि जाय नुनो मोनबाय नोंथां
ओं
मै गोबाङैनो गोबां थाब थाब गायनायफ्राव टाइम नाङा लासे बा गोबाव सम नाङा लासे जोङो आबादखौ दिहुनो बा बोथोर जों खाबजानानै मावनानै दिहुननो हायो गोदोनि यावहाय नांगोलजों एवनाय समाव जोङो बोथोरजों खाब जाफानो हाया हाया जायोमोन।
बिनि थाखायनो मान
औ
दा नोंथाङा आबादनि सोमोन्दै नों रोखोमै आबादखौ दिहुनो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जे ज जोंनि ओनसोलाव आबादखौ आथिखालनि मुगायाव जे दा गोदोनि बायदि नोंथां बुंनाय बायदि जेनेबा नांगालजों मोसौजों लानानै हालेवनायखौ दासिमबो नुयो। ओ लोगोसे दायो गोदान जुग गोदान मुगाजों ओंखार थफानायजों लोगोसे दायो जेनेबा पावार ट्रैलार ट्रेक्टर नोंथां बुंनाय बायदि बेखौ खौबो बेखौनो बांसिनै बाहायनाय जायो। दा मोसौजों नांगोलजों हालेवनायखौ एसे खमैनो नुनो मोनबाय।
ज
अब्लाबो दासिमबो नुनो मोनो आरो। दा जोंनि ओनसोलावहाय आबाद होनोब्ला गिबियाव जोङो माइखौनो लाग्रोनो हायो नोंथां। खोनादों ना? खोनादों ना नोंथां? खोनादों ना नोंथां?